हेल!
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदोंमोन नामा बेस्थमोन नामा?
आङो दा बेस्थ नङा दे।
अ अब्ला जोङो दिनै जोंनि बरफोरनि खेला एबा बायदि रोखोमनि खेलानि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे मोजां आइडिया।
औ। मानो होनोबा खेलाखौहाय जोंनो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो ओ नांगौ जाखायो नङा होमबा?
औ। दे बुंदो।
बिब्दिनो होमबा जोङो सावरायनायखौ जागायनोसै ना?
औ स दे जागायदो होमबालाय।
औ जोङो बरफोरनि खेला होनब्लाथ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनिया आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो गेलेबोनाय माखासे खेलाफोरखौ जोङो ओ खोनानो मोनो नङा होमबा जोङो गेलेफेराखैबो जानांगौ बा ओ नुफेराखैबो जानो हागौ नाथाय जोङो जोंनि आंगो खेला दङ होननानै जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? जोंनि दोरोङारि गेलेनाय खेला दङ होननानै जों बयबो मिथिगौ। बिब्दिनो जोंनि बरनिल नङा जोंनि गुबुन बायदिसि ना जोंनि हादरनि खेलाफोरखौहाय जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ लोगोसे जोङो जोंनि खेला होनबाथ गोबां जोंनि गोदोनि खेला दंमोन नङा होमबा। जोङो दायो बेफोरनि माखा माखासे मुंखौबो मोनथिनो थांला। आरो नुनो थां लोगोसे आरो जोङो बेफोरनि बागै जेबो माने सावरायनाय जायैखाय जोङो मिथिनो हाला नङा होमबा? गोमालांनो हमबायसै आरो दानि गथफोराथ माबा बांसिनानो गेलेला न सिं सिं थायो म मबाइल नायो बायदिसिनाजों बिमाफोरा बिसोरखौहाय बेस्थ दोनो नङा होमबा
औ
बेखायनो जोङो बेफोरनि बागै सावरायब्ला बा बेफोरनि बागै एसे मिन्थिना थानाया मोजां जायो मान मानो होनबा गोमालांनो हमदोंसै नङा होमबा बेफोरो जोंनि दोरोङारि खेलाफोरा गोमालांनो हमबाय बेखायनो जोङो सावरायनानै ओ मिथिलायोब्ला एसे मोजां जायो जाहाथे जोंनि गोमालांनो हमनाय खेला दुलाफोरा ओ बो-बुरखां फिननो हायो जाहाथे जोङो। बिब्दिनि थाखाय ना खेलाया जोंनि गोदोनि खेलाफोराथ गोबां दङ नोंबो मिथिखागौ। आरो बर' फोर गुबुनफोराबो मिथिखागौ जे गोदो बाथा खेला ओ दारिया फाथा बा ओ खिखर गेलेनाय। आ हाबैदुदु बायदि बायब्रुस खेला दङ नङा होनोमबा।
औ।
गोज जोंनि बर' हारिफोरानो गावबागाव ओ आदब खायदा बाहायनानै बेफोर खेलाफोरखौ गोदोनिफ्रायनो गेलेबोखादों। आरो जोङो नुनोबो मोनोमोन गोद गोदोनि समाव नाथाय दानि समावसो जोङो गोमालांनायनि जाहोनाव बेफोरखौ नुनो मोनला। बा रावबो रायज्लायलाबो। गेलेलाबो। बेखायनो जोङो गोमालांनो हमबाय होननानै मिथिनो हादों। नङा होमबा।
औ।
ओ नोंथाङाबो माबाफोर मिथि नामा बे जोंनि खेलानि बागै एसे?
औ बेथ' जोंनि माने खेलाया बे बे खेलायाथ जोंनि थाख थाखाय जोबोद मोजां देहानि थाखाय मोजां नोंथाङाथ बुंलांखादोंआनो। दा ओम खेला होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोद दाय ओ आबै आबौमोनानो माने दिन्थिबोनाय बा गेलेबोनाय ओ बिदिनो नु बोनायनि गेजेरजों जोंबो एसे एनै गेलेनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बे फोरबायदि गेलेनाय नुनो मोनलिया इस सेबां मानि दाना माने गथफ्रा नोंथाङा बुंनाय बादिनो न' सिंफोराव थायो गेम गेलेयो माने मबाइलजों माने फ्रि फायार माबा माबि गेम गेलेलाबायो। नाथाय बेफोरबायदि मबाइलजों एसेबां मानि थाबाय थायोब्ला देहाफ्राबो माने गाज्रि जालाङो। आरो गाव जायनि जा जाहोनाव माने गुबुननि रावखौ खोना‌-खोनानो हायै जालाङो खोनासंनो हायै जालाङो। एसे औ माने गाव माने औ औ थैनायनिसिम थैनायसिम माने थांनो गोनां जायो बिसोरो। बिदि माने बाहेराव खेला गेलेयैनि थाखायनो ओ‌ मबाइलजों थायो नालाय बिसोरो बिनि खायनो गुबुननि रावफोरखौ बिसोरो एसेबां मानि खोनानो हाया न' सिंफ्राव थायो ओ माने बाहेराव थाङोब्ला मानसिफोरजों माबायदि गोरोबनांगौ बेखौबो मिथियो। बेजों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो माने खेलाया थ' देहानि थाखाय मोजां खौ बिजों बिबो मोजांसिन ओ आरो ओ खेला गेलेनानै गेलेनायफोरनि गेजेरावनो जों गोदो गेलेयोमोन नालाय ओ रेदि होननानै बुङो रेदि जायखौ सिन ओ एसे गोलाव गोलाव बोनानै गेजेराव बोखावनानै ओ साथाम साब्रैजोंनो गेलेनो हायोमोन बेबायदि खेलाया। आरो औ। खिखर गेलेनायाथ गोदो दङमोन खिन्थु जों नुबोआखै बेफोरखौ, बिजाबनि गेजेरजों जों फरायनो मोन दों। ओ बेफोरजोंनो माने जोङो गोदोनि खेलाफोरखौ
नोङो ओ खिखर गेलेनायखौ नोङो नुदों जानांगौ नाथाय नोंसिन्थिं आलदा बुङो जानांगौ मानो होनबा बे आह खर हाखर बानायो बारथा हाखर नोंनि साइद थिं सयथा आंनि साइद थिं सयथा बिदि बानायो ओमफ्रायहाय बेयावहाय बेगर दोनो सय था बा दसथा दसथा बिदि बेगर। ओमफाय बेखौहाय रानलायनांगौ बिदि,
अह आं बेखौ नुनायालाय नुवाखै, ओ नाथाय जोंनिथिंजाय एसेबां मानि माने हा खरखौ बानाया खोमा, ओ मोनथाम मोनब्रैसोल बानायनानै ओ माबा ओ दिनो बे बेगर दोननानै माने खुबै हरो। खोमा बेबायदि ना?
अह बेयावहाय बेगरखौ रानो राननानै जेराव ज हैयो बेयाव नेक्सनिफ्राय आरो हुथुमनानै खनो ओमफ्राय जेरावहाय लास्टावहाय मोनो बिनि मोनसे बारनानै बुरजा दङ बाथाय बेखौ मोनजोबो माने जाया बैयो, बै जाय खानदों बियो। बेहाय हाखरखौ उनावहाय बांसिन बेगरखौ जाय खामायजोबो बेफोरो बैनि हाखरा फबजाफिनबाय थायो माने
अ होमबा आं बेफोरखौ गेलेनो मोनाखै आरो ओ मा होनो ओ गोदो जोङो उन्दैयाव गेलेयोमोन ओ बारनाय खारनाय आरो दैयाव सानस्रिनायनाय दैयाव थब्लनाय बेफोरबायदि गेलेयोमोन आरो जों गोदो आरो बिनि अनगायैबो ओम एसे खोमानाय ओ न न माने खना खना एसे खोमानाय बेफोरबायदि गेलेयोमोन जायखौ जोङो माने जायगा जायगा सिब्रेट सिप्रेट होननानै बुङो आरोना
औ औ आरो लो गोसे बे अन्थाइ गेलेनाया गर गेलेनाय गर खाननाय औ आरो बे आसिनि बिसिनि गेले
ओ औ बेफोरो आरो जोङो दा जाय ओ माने मा होनो जायखौ आरसारि होननानै बुङोना बेयो ओइ माबायाव इन्टारनेस नेलाव थांबाय बेफोरबायदिखौ माने गोदो जोङो ओरैनो थालि दंफांफोराव खुबैला बायोमोन औ खुबैला बायोमोन औ माने दाथ गोबां गोसारबाय जोबोद मोजां जायनि गेजेरजों माने मुंदांखाबो जानो हादों ओ हारिनि हादरनि औ बेफोरबायदि आरो गावनि मुंबो लाखिनो हादों। फारसेथि औ फारसेथिं आरो खेला गेलेयोबा आरो देहायाबो एसे गोग्गोयै
औ गोग्गोयै थायो आरो खेला गेलेनाय जि खेला गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि ओ दुखु दाहा ओ थेनसन बायदि खौहाय जोङो दसेनि थाखायबाबो जोङो बावगारनो हायो। जोङो देहाखौ गोग्गो मोनो लोगो लोगोसे गोसोनि साननाया बो मोजांसिन जायो।
औ
खेला गेलेनायनि फारसेनो जोङो जोंनि देहाखौहाय बेराम जाब्लाबो जोङो फाहामनायनि लामाथिं लांनो हायो। खेलाफोरजोंनो जोंनि ओ जि जोंनि देहायावहाय गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंनो एक एकसारसाइस नि गोनांथि जायो। अब्ला जोङो खेला गेलेबा बे एक्सारसाइसनि गोनांथिया आबुं जायो। बेखायनो जोङो गाय बांसिनानो जोङो खेलाखौ जोंनि लाइबआव हाय जोंनि जिउआवहाय गासैनोबो नांगौ जायो। आरो लोगोसे जोङो जोंनि बे गोमालांनाय खेलाफोरनि बागै गोबां सावरायनाया जोंनि गोनांथि। नङा होमबा मानो होनबा दाथ' नै गोबां गथ'फोरानो मिथिला मा खेला बेलाय? जों नुफेराखै माबायदि गेलेयो। बिब्दि होनो नाथाय गोदोथ' जोङो नुनो मोनो सल' बाथ फोरावबो मोनथिनो मोनो। बाथा गेलेनाय ओ बायदिसिनाखौहाय जोङो सल' बाथाफोरावसो खोनानो मोनो नाथाय दाथ' जोङो माबायदि बाथाखौ माबायदि गेलेयो? माबायदि सानो माजों गेलेयो जोङो बिनि बाग गैनो गथ'फोरा जेबोखौनो मोनथिनो मोनला दानिया। नङा होमबा? औ बांसिन बे जामबुंआव ओ बेस्थ थानाय बा गथ' खौहाय बिमा बिफाया ओ गावसोरखौ गावसोर नायनांनायनि थाखाय बिसोरखौ बियावनो नायनि थाखाय बा माबा-माबि बां-बांसिन बुस्थ लुबैनायनि थाखाय बेयावनो बेस्थ दोनसै गथफोरखौ मबाइल नायनानै थादो बा मबाइल खौनो नायथदो होननानै मबाइल खौनो होना दोनसै गथ'फोरा न' सिंङाव थायो लोगोसे बाहेराव गेलेहैनो मोनला ओ लोगोफोरजों फ्रि जानो मोनला बिब्दियावनो माने जोंनि बर'नि खेलाफोरा गोमालांनो हमदों होननानै
औ औ दाथ माने गोदो गोदोनि खेलाफोरखौथ नुनो मोनला नालाय नाथाय आथिखालाव आथिखालावथ ओ मा होनो फुटबलफोरखौ गेलेसै गोदो उन्दैयाव बिदि फुटबलफोर खौ एसेबां मानि माने गेलेनाय थाङामोन बेफोर बायनाय फुटबल गैयामोन ओइ माबा मा होनो नारें फिथाय जुमब्रा फिथाइ बेफोरखौ माने गेलेला बायोमोन आरो गोदो
औ नंगौ थारैनो जोङो सोलायनायबो नुबोदों गोदान मरदान खेला बा जोंनि गुबुन हादरनि खेला फुटबल ह हकि, बेदमिन्टन बायदिसिनाया माने जोंनि ओ जोंनि बर' हारिनि खेलाफोराव गोहोम खोख्लैबाय बिसोरो जायगा लाबाय गोदोनि खेलाफोरा जोबलांनो हम बाय बिब्दिखौनो जोङो खेलानि बागै नुनो मोनो नङा होमबा अब्ला जोङो दिनैनि रायलयनायखौ बा खेलानि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै खोमा।
औ औ दे नोंथां नोंदों नोंथांजों सावरायनानै जोबोद औ गोजोननाय मोनबाय औ दे दे औ।